हेलौ हेलौ हेलौ औ खोनादोंना नोंथां? औ खोनादोंना नोंथां? औ ओ अब्ला जों दायो औ अब्ला जों दायो मा आयदाखौ सावरायगोन?
ओजों दा बर'नि, हेलौ खोनादोंना?
औ खोनादों बुंनो हागोन नोंथाङा औ खोनादों।
ओ बर'नि दोरोङारि फोरबो बैसागुनि सि बेयाव सावरायदिनि। ओ दा नोंथांमोननिथिं बैसागु फोरबोखौ मा माबायदियै फालिनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन।
औ हागोन नोंथां। उम ओ बैसा गु होन औ बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बर'नि मोनसे आंगो रंजालि फोरबो नङा होमबा नोंथां।
औ औ औ।
औ बैसागुखौ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बा आबै आबौ मोननि समनिफ्रायनो ओ माने फालिबोगासिनो दङ। खोनादोंना नोंथाङा। खोनादोंना नोंथाङा? औ बेखौ जोंङो जेब्ला औ बेखौ खौ जोंङो जेब्ला बैसाग दान सफैयो नंङा होमबा। बै बैसाग दानावहाय जोंङो बैसागु फोरबोखौ फालियो। बिनिनो जोंङो जेब्ला सैत्र दान सैत्रनि जोबथा सान जायोना जेब्ला सैथ्र'नि जोबथा सान सफैयो बै सानखालि जोंङो बै सानाव जोंङोहाय जोंना मोनसे फोथायनाय दङ दि ओ बे फोरबोआव जोंङो गो गोखा गोखै मैगं खांनानैहाय जानाय जायो आरो।
औ औ
औ बे मैगंफोरा जोंना स्निथा मैगं जों बेखौ बारि बागान फोरावहाय बा ओ अबेबा लामा सामाफोर रावहाय बेफोरनिफ्राय जोंङो मानि ओ बुथुमनानै लाबोयो बा खांना लाबोयो ओमफ्रायो न'आव जोंङो बेखौहाय संनानै जायो आरो सैथ' दाननि जोबथा सानखालि। दा बे गोखा गोखैखौहाय जा नायनि ओ गुबै जाहोनानो जाबाय जोंना बर'फोराव मोनसे फोथायनाय दं दे बर' सुबुंफोरनियाव जे मोनसे ओ फोथायनाय दङ सुबुं फोथ थायनाय ओ बे गोखा गोखै मैगं बा स्निथा गोखा गोखै मैगंखौ जायोब्ला जोंनि जे ओ देहाय याव ओ बेमार आजार जानाय सानाय सु नाय बायदि मैया ओ जाहाथे जोंनियाव दाजाथों होननानै जोंङो बा बै बेमारखौ दानगारनो थाखाय जोंङो बै गोखा गोखै मैगंखौहाय जानाय जायो आरो ओ बेखौ सैथ थ्र दाननि जोबथा सानखालि जायो बेनि उनावहाय जेब्ला बैसाग दाननि ओ से खालार बैसाग दाननि से खालार खालि जोंना बेहाय ओ बैसागुनि उ बैसागु बोथोरानो जागायजेनो आरो औ दा बैसागु बोथोरा जागायजेनोब्ला जोंङो बेयावहाय जोंना ओ बयबो बर'नि न'खरावहाय ओ इसोरनि खाथियावहाय आर'ज गाबो। जाहाथे जोंङो ओ बे बोसोराव जोंङो जोंनि न'खर बा ओ सुबुं गासैबो सुबुंफोरानो न'खरनि सुबुं फोरानो जाहाथे मोजाङै ओ मोजां गाहामै गाहाम जिउखौ दैदेनलांनो हायो बिनि थाखाय जों इसोरनि खाथियाव आरज गाबो। आरो जों बेजोंनो ओ ओ लोगोसेनो गिदिरफोरा उन्दैफोरखौ अनो आरो उन्दैफोरा गिदिरफोरनो मान होयो खुलुमो। बेबायदि ओ बेबायदिखौ जोंङो फालियो आरो आरो बेजों लोगोसेनो जोंङो बे से कालारनि फ्रायनो जोंना ओ रंजानाय बाजानाय फोरबोहाय जागायो आरो नाथाय आथिखालावहाय जोंना जि खालारावहाय बांसिन ओं रंजानायखौ नुवा अखा नायैनि फ्रायसो ओ रंजानायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो सेंग्रा सिख्ला बोराय बेनथ' बयबो गोदान गोदान जि जोम गाननानै बा दखना गामसा गाननानै लोगोसे आरनाइफोर लानानै ओ बयनिबो न' न' हाबनानै रंजायो मोसा यो मागियो आरो बेबायदिनो ओ जोंनि ओनसोलाव बैसागुखौहाय खुंनाय जायो। खोनादोंना नों थाङो
खोनादों खोनादों
नोंथांमोननिथिं जे बैसागुखौहाय माबायदि फालियो बेखौ नों थाङा एसे फोरमायथिनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां आं संक्रान्ति दाननिफ्राय लाजेननोसै दा जोंनि जायगायाव बैसागु होनोब्ला जोंनि बर'फोरनि मोन से आंगो ओ दोरोङारि फोरबो। जाय फोरबोआ आबादजों सोमोन्दो गोनां जाय फोरबोआ धोरोमजों सोमोन्दो गोनां। बेनो जाबाय जोंनि बर'फोरनि बैसागो फोरबो। थिग बेबादिनो सैथ्र' दाननि जोबथा खालार खालि संक्रान्ति दिनखौहाय मोसौनि बैसागो होननानै जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै-आबौमोननि समनिफ्रायनो फालिबोदों। जाय फोरबोआव मोसौफोरखौ थुखैनानै गोदान दिरुं गानहोयो ।लाव फान्थावनि, माला गाननानै मोसौनो गानहैयो आरो ओंखामदोनि हांगारखौ ह'नानै थावजों लगायना ओ मोसौफोरखौ फाख्रा-सिख्रा आगर खालामनानै होनाय जायो।
औ!
बेनि गुबै जाहोनानो जाबाय जाहाथे मोसौफोरखौ नुनानै हा ग्रानि जिब नुनानै जेबो खालामनो हाया। बेनि थाखाय मोसौफोरखौ बिदि फाख्रा-सिख्रा आगर खालामनाय जायो। खोदोंना नोंथां
औ! खोनादों खोनादों।
बेजोंनो लोगोसे मोसौनाव दुमालु जानाय, बा मो सौनाव बेमार-आजार जानाय बेफोरखौ गाहोनो थाखाय बिनिखाय जों बुयै बुयै लावखारफोरा आ लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हान्जा हान्जा बे मेथाइखौ खनै खनै आ दुब्लि बारियाव बा मोसौ गुमग्रा फोथाराव गुमनो होलाङो। थिग बेबादिनो आ जोंनि संक्रान्ति दिनावहाय आरो बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे दोरोङारि फोरबो फालिबोदों जाय फोरबोआव जानाय लोंनायनि फोरबो। बेहाय बर'नि मोनसे माखासे दोरोङारि जोंनि मिथिंगा बिखानिफ्राय मोननाय ओ मुलि हारिनि लाइफां जेरै मानिमुनि, केरा दाबसिनि, खांसिंसा बायदि बायदि मैगंफोर खौ ज' खालामनानै गोखा-गोखै एवनानै जानाय जायो। जाहाथे जोंनि सिगांनि जानाय बेमार आजारफोरा गायो। बिनि थाखाय ओ बे गोखा-गोखैखौ एवनानै जानाय जायो आरो मोनसे दोरोङारि फोथाय नाय दंबावो ओ सैथ्र' दाननि जोबथा खालार अखा नायसि नायसि समाव सथ्रावलि देंखो दामोब्ला जिबौनि बिदैया गला जायो होननानै बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोदों। थिक बेबादिनो बैसाग दाननि सेथि खालारखौ ओ जोंनि बर' हारिया दुगैस्रां-लोब स्रां गोदान जि गाननानै गोसो गोथार लानानै जोंनि मिथिंगा बिखानिफ्राय मोननाय खाथ्रि बिलाइ, मोखोना बिबार आरो रायदों बिजौ, बेफोरखौहाय खांनानै जोंनि न'नि लांगोना आरु उखुम मुदा आरो बाथौनि दरखं बेफोराव थुनानै होनाय जायो। जोंनो लोगोसे ओ बैसागनि सेथि खालार खालि जिहेथु जोंनि बैसागु फोरबोआ धोरोमजों सोमोन्दो गोनां, जोंनि बाथौआरि धोरोमनि सुबुंफोरा बा गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंफोरा गावबागाव धोरोमजों फालियो। जेरै बाथौनिया जोंनि बाथौ बोरायनायाव आर'ज गाबो। जाहाथे फैबाय थानाय गोदान बोसोरा जोंनि साफ्रोम बोनि जिउआव मोजाङै मोजां बारलाङो, बिनि थाखाय आर'ज गाबनाय जायो। बेजों लोगोसे जोंनि ओ मान होलायनाय, उन्दैफोरनो अननाय होनाय, गिदिरफोरनो ओ सिबिनाय बावनाय, बिदिनो बोराय बुरि ज' सेंग्रा सिख्ला गामियाव ओंखारलायना नै मान सनमान होलायनाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बैसागु फोरबोआव गोदो गोदा दायनिफ्रायनो फालिबोदों। बे समावहाय बैसागनि ओ से अक्ट' खालि जोंनि बर'फ्रा मागिनायनि हुदा गैया। जोनियो नैथि, बैसागनि नैथि खाालारावसो बर'फ्रा मागियो बेबादिनो सेंग्रा सिख्लाया सेंग्रा सिख्ला गावबा गाव हान जा, बोराय बुरिया गाबा गाव हानजा, उन्दै गथ'फ्रा गाबा गाव हानजा। बेबादिनो ज' ज'यै खाम, सिफुं, सेरजा, जथा बर'फोरनि दोरोङारि दामजुफोरखौ लानानै गामि गामि ओ खायफानाव माइरं, खायफानाव फैसा, मैगं थाइगं बिदिनो खाङो। ओ मागिलायो, खायफाया जौ मागिलायनानै लोङो। बेबादिनो मागियै मागिनानै ओ स्नि दिनहालागै गोदोनि दिनाव फालियोमोन। नाथाय आथिखालाव सानथामहालागै बेफोरबादि मागिनाय फोरबोखौ बर'फ्रा लायो। ओनो बे सानथामाव मागिनानै मोननाय
जाखिनि माइरं फो थाखा फैसा बेफोरखौ ज' खालामलायनानै सप्तासेनि उनाव ओ दुब्लि फोथारफोराव ओ फिकनि जायो। जायखौ फुंखा हगारनाय होननानै जोंनिथिं बुंनाय जायो। दा बेबादिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा बैसागु फोरबोखौ फालिबोदों आरो आथिखालावबो फालिबै फालिगासिनो दं। ङ। आरो इयुनावबो फालिलांबाय थागोनखौ आसा खालामनाय थाबाय।
थां दायो जे दानि बैसागु बा आथिखालनि बैसागु खुंनाय आरो गोदोनि दोरोङारि बैसागु खुं नायाव नोंथाङा ओ माबाफोर सोलायनाय नुदों नामा नोंथाङा एसे फोरमायथिनो हागोन ना? सुंद'यैब्लाबो।
गोदोनि दिनाव बैसागुखौहाय मास मोनफा गाहाम फालियोमोन। आरो जौ लोंनाय जानायाबो गोदोनि दिनाव एसे बारामोन होननानै आं सानो। मानो होनोब्ला बेफोरनि गेजेरजोंनो गोदो गोदाय ओ जौ लोङै जायै बर'फ्रा गोरिब जालांबाय। बेफोरबादि मोनसे फोथायनाय दंमोन। नाथाय आथिखाल समावहाय ओ मानसिनि साननाय हनायाबो सोलायबोबाय आरो बयबो गाबागाव जिउनि मोनसे मुखुब खामानियाव थाबाय जायनि थाखाय गोबांथार सम होनो हालिया बेखायनो साननै सानथाम बिदिनो बैसागनि थिन थारिखसिमहालागै बर'फ्रा मागियो रंजायो आरो बेबायदिनो गोदोनि आरो दानि दिनावहाय बैसागु रंजानायनि सोलायनायखौ आङो नुनो मोनदों
नोंथां आथिखालाव माबायदि बैसागु रंजानायावहाय आगजुफोर बाहायो बा दामग्रा देग्राफोर बाहायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
हागोन हागोन ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय जोंहा मोनसे गावनि आंगो बर' हारिनि दोरोङारि दामजुफोर दङ बेफोरनो जाबाय खाम सेरजा सिफुं जथा गंगोना दिङि थरखा बेफोरखौ लानानै बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोदों आरो आथिखालावबो फालिबोयो नाथाय बेफोरनि अनगायै जोङो हारमुनियामखौबो लानानै बैसागु रं जानायखौ जों नुनो मोनो दा आं नोंथांनाव नोंथांनाव आं मोनसे कुइसन सोंनो नागिरदों दा जाबाय आथिखालाव जोङो माबायदि बैसागु रंजायोब्ला जोङो जोंनि इयुनफोरनो माबा मोनसे गियान होनो हागोन बिनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
हागोन नोंथांऔ जाखिनि आंनाव गियान दङ आं बेखौ फोरमायथिनो हागोन ओम जोङो इयुन जोलैनो बा जोंनि बैसागुखौहाय फोरमायनो बा जोङो इयुन जोलैनि फोथांनानै लाखिनोब्ला ओ जों बेनि माखासे नेम खान्थिखौहाय मानिनांगोन बा गोदोनिफ्राय जे आबै आबौमोनहा जोंनो फोरोंबोदोंमोन जों बेफोरबायदि